अ अ खोनादों ना नोंथाङा
अ दासो खोनादों नै। खोनादों।
अ अ अ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां।
हा
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
अ मा खालामदो नों थाङा दा
दायो नै जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो न'आव।
अ औ ओ गोजोन सानजौफुनि गाहामलायनाय जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम। हेलौ
हेलौ खोनादोंना?
औ औ नोंथांनिया एसे नेटवारक प्रब्लेम होदों नामा?
औ औ एसे नांथा नुंथा जादों।
अ औ नोंथांङा दा एसे माइ गायनायफोरनि सोमोन्दै एबा माइफोर माबायदि गायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन ओरैनोथ' माइखौ जोङो माइ गायनो थाखाय जों माने हाखौ एवग्रोनो गोनां जायो हाखौ फोमोन फोमोननांगौ जायो हाया मोनबासो जोंङो खोथियाखौ फुनाय जायो। खोथियाखौ फुखांबासो जि जायगायाव माइ गायगोन बे जायगायाव खोथियाखौ लांनानै गायनाय जायो आरो। बेखौ बांसिन बर' आइजोफ्रानो माइखौ